हेले औ नोंथाङा खोनादोंन आंनि रावखौ औ। गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
नोंथां। ओ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोनथाय?
खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजोंहाय माखासे दावबायनायफोर नि सायावहाय सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरो जेनेबा दावबायनानै नोंथाङा माबादि माबाफोर एक्सपिरियेन्स दं नामा।
औ दावबायनाय नि एक्सपिरियेन्साथ' आंनाव एसे दोंसाबो दोंनायालाय।
औ औ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायहैनाय आरो माबायदि गोसोखौहाय फिल खालामनाय बेखौ एसे फोरमायगोन नामा।
औ फोरमाय जागोन। आं मा आं मा माने बांसिनहाय बे हाजो जायगा आरो जेरावहाय मानसिनि अनजिमाया खम बेफोर जायगाखौ बेरायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो। मानोना जों सानफ्रोमबोनि जिउआव जिथु मान सिफोरनि दावराव दावसिनि गेजेरावनो थाबाय थायो नालाय जेब्ला जों एसे बन्द' मोनोबा जोंनि जिउआव एसे गोबां खामानि मावनांगौ जानानै फैयो अब्लानिया जों गेजेराव एसे गाव खौनो थासारिखौ मेनटेन खालामनो थाखाय
औ औ औ औ औ गोसोआव गोजोननाय लाबोन
औ औ औ खौ गोजोन लाबोनो थाखाय
बेरायहैनाय नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना?
आङो ओ जोंनि नर्थ इस्टनि गेजेरावहाय बे मेघालयाव बेरायहैबाय अरुणासलाव बेरायहै बाय मिजराम बेरायबाय आरो बिदिनो जोंनि आसामनिनो कार्बि आंलंफ्राव बेरायबाय
औ औ नोंथाङा आ बे मेघालआव थांनानै मा मा नुथायबो नुनाय मिउजियाम मिउजियामफोरावहाय थांनाय जादों ना मन्दिर मस्जिदफ्रावहाय थांनाय जादों?
आंथ बांसिन बिदिहाय मिथिंगायारि जिखिनि नुथाय जायो बे फोरफोरखौलसो नायनो थांनाय जायो बांसिन आं बिदि मन्दिर बा मिउजियामफोराव थांनाय जायाखै बा आं थांनोबो एसे बारा बांद्राय मोजां मोनखाया नालाय
औ औ
बेवहाय जिथु मिथिंगायारि जोंनि समायना बेखौ बांसिन हाय बेरायहैनाय जादों आरो
औ औ मुंखौ मखनो हागोन नामा मा मा नुवामोन
औ बेवहाय मोनसे दं बे जाहैबाय सेभेन सिस्टार फल जेराव सातथा फिसा फिसा फिसा निजोराया दैमानि महर लानानै बोहैयो दै बाज्रुम जायो बे बिनि उनाव दङ जोंना चेरा पुन्जि मसिनरा जेरावहाय बुहुमनि बा न'आवनो सबनिसायबो बांसिन अखा हायो आरो बेनि उनावहाय बेवहाय मोनसे दं बे जाहैबाय गोथां बिफांनि रोदाजोंनो बानायनाय दालां बे दालाङा आथिखालाव मोननै खोलोब जाबाय डाबल देकार ब्रिज होननानै बुङो बेखौ दा
औ औ
औ बेनि उनावहाय नाव खालिखाय फल्स दङ ओ बेयो जाहैबाय बिसोरनि एसे गोदोनि जाथाय गोनां जायगा आरो बेयो
औ औ औ नोंथाङा सेभेन सिस्टार माने सातजन बिनानावनि खोथा बुंदोंना बेवहाय खोनानो मोनदों जों माने जोंथ' आरो मेघालय बा शिलंआव थाङोब्ला गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथोर बे बोथोराव थांनांगौ नङा होमबा बे सेभेन सिस्टारावहाय नों थाङा जोमैफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन नामा? जोमैफोर साग्लोबनानै थायो होननाय खोनादों नोंथाङा दावबायनाय समावहाय जोमैखौ नुनो मोनदोंमोन नामा?
बेवहाय तारमाने सानसेयावनो माब्लाबा मोननै मोननै रो खोमनि ओ जिथु सिनारि बे मोननै रोखोमनि जायो माब्लाबा सानसेयावनो बे जाहैबाय नों थांनि ओ सम होनो हानायनि सायावसो जागोन आरो
अ
जेब्ला अखा गोलैयो अब्लाथाय जोमैयाबो साग्लोब फानानै थायो आरो दारसेनो बेवहाय जिथु बुहुमनि मादावनो बांसिन अखा हानाय जायगानि खाथियावनो नालाय ओ दा नो अखाया जुदि गैया जायोब्लाथाय सान्दुं ओंखारोब्लाथाय बेस जोमैया गैया जायोब्ला बे दै बाज्रुमखौ जोबोर मोजाङै नुयो आरो
अ जोमै थायोब्लाथाय
जोमै थायोब्लाथाय दैबाज्रुम खौ नुनो मोननाय जाया आरो
औ बारबो बारो नामा बेयावहाय
औ जोबोर खोलो खोलो बार बार रो नोंथांमोनहा जुदि बेरायनो थाङोब्लाथाय जुदि गरम बो थोर होननानैब्ला ओ बो ओ ोंथांमोनहा जुदि फिसा जिजोंल' थाङो बाथाय बेवहाय जोबोर खैफोदाव गोग्लैनो हा गौ आरो
औ औ ओरैनो बेवहाय हाबोब्लाथायथ' जोङो आथि दानि मुगायावहाय मा खालामो जों नायनानैल' गोजोना। जों माने माखासे केब जारफोर बिउ फोर फट'ग्राफ बेफोरखौ लानानै फैयो बेयावहाय बेसेन फोर बोरै बोरै
ओ बेथ' नोंथांनि सायावसो जागोन ओरैनो नों नोंथाङा जुदि ओ फट' खेबनोब्लाथाय गावनि जितु मबाइल केमेरा बेफोरजोंबथाय बिसोरो एसेबां चार्ज लानाय जाया।
औ।
खिन्थु नोंथाङा जुदि मोजां मोनसे भिडिअ' बानायनो गोसोब्ला। नों आथिखालनि जुगाव जे ' रिल्सनि जुग- बेफोरबायदि मोनसे जुदि मोजां सिनारि नायनानै नोंथाङा जुदि भिडिअफोर लानो गोसोब्ला। खायसे जायगायाव पासनि गोनांथि जायो आरो।
अ पासफोर नांगौ जायो आरोना?
औ औ।
आरो नोंथाङा अरुणचलावबो होनदोंमोन ना? अरुणाचलनियावबो बबे बबे मा मा जायगायावहाय बेरायदों? बा मा मा थ।
अरुणाचलावहाय आङो बे जिथु कयला फिल्माव। मोनसे दैमायाव मोसानाय मेथाइ दंमोन ना?
मोनसे दैमा। दैमानि मुंखौ।
अ बे दैमानो जाहैबाय जां वाटारफल होननानै बुङो। जां दै रुम बेयाव थांदोंमोन। बेनिफ्राय टावांआव थांदोंमोन। अब्लानिया जों थांनाय समाव बरफ गोलैगासिनो दंमोन।
औ।
बेवहाय जोबोर गुसु जायो। आरो लोगोसेनो बेनि ओ जौथाया जोंनि गाहायनि जिथु लैथोनि लेबेलनिफ्राय नायोब्ला नाथाय बे जिनै रोजा फिटनि गोजौ। थायो आरो। बेनिखायनो हां लानायाव एसे ओ माबा खस्थ' मोननाय जायो। औ गोब्राब जायो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि माब्लाबाफोर बेरायनो थांफ्लाङोब्ला
औ।
बेवहाय अक्सिजेननि मोनसे बथल लांफायोब्लाथाय मोजां जायो आरो।
औ औ बे अक्सिजेननि बथलनि बेसेनखौ खिन्थानो हागोन नामा?
बांद्राय जाया ओरैनो ओ नोंथांमोना जुदि सानसे बा साननैफोरनि थाखायल' गोजौआव बेरायहैनाय जायो नालाय बे मोनसे बा मोननै लांबानो जायो आरो मोनसेयाव थामजौनिफ्राय बाजौसिमनि गेज जेराव नोनथां। नोथाङा
अ अ बिदि आरो ना? जोङो थारै ए ओ मा होनो बेफोरबायदि दावबायनो मोनोब्ला गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनोना जोङो? मबेइल बा इउटु मबाइलफ्रावहाय इउटुब फ्राव फेसबुकफ्राव गुबन फोरनि रिल्सखौ बानाय बानायनायाव नायनायाव जों जेसेबां गोजोननाय मोनो बेनिख्रुइ बांसिन जुदि जों गावनो थांनानै जुदि बेरायहैनो मोनोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो दावबा-यदावबायनायनि दावा दावबायोब्ला जोङो मा जायो नुयै नुयै जिराद बा नुयै जायगा नुयै थावनि बेफोरखौ जोङो नायनो हायो नुनो मोन मोनो बेनिफ्राय आरो जोंहा गोबां लोगो दिगिबो बाङो। बेरायनायाव ना? जों जुदि दावबायोब्ला जों सिनाय मोनै सुबुंजोंबो रायज्लायनो गोनां जायो बिसोरजोंबो माखासे खोथाफोर सेयार खालामलायनो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोंना गोसोनि थाखाय सावस्रिनि थाख खाय दावबायनाया जोबोद गोनां। आंबो टु थावजेेन टुवन्टिफरावहाय डिमापुराव थांदोंमोन आरो ना। बेवहाय जोङो बर'नि औ औ औ। औ बेयावहाय मा होनो डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनखौहाय नायबाय बेनि ओमफ्राय बेयाव नायनानै माने बहुत गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा बुं दोंमोन आरोना बैयावहाय बर' बर'नि बे मोनसे माबा दङना दानानै दोननाय बे दानानै दोननायाव देबनागरि हांखो दङ माने मोदाय जायखौहाय मोदाय हांखो होननानै बुङोना बे हांखोखौ आङो ना लिरनानैनो मोनासै माने नायदोंमोन आरो नोंथाङाबो थांफ्लांबाय नामा
आं नागालेण्डाव थांदोंब्ला बो आङो बे डिमापुराव हाबहैनाय जायाखिसै
अ
आं थांदोंमोन बे हर्नबिल फेस्टिभेलाव थांदोंमोन
अ उम
बेवहाय गावसोरनि नागालेण्डनि गोबां गुबुन गुबुन जाथिफोरनि मोसानाय मुसुर सुरनाय दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय फोरखौ देखायनाय जायो आरो
औ औ औ आरो बेजों लोगोसे बाजारबो दंमोन जों थांबाथाय बाजार माने बेयाव सानफ्रामबोनि बाजा जारानो जाखाबाय थायो दां बेवहाय माने गोबां गोमोथाव गोमोथाव बुस्थुफोर फाननाय नुनो मोन्दों माने मोसौ मोसौ बेदर फोराथ खुलाखा बि बिसोरनिया बेनिफ्राय आरो बांसिनानो गावसोरनि मानसि खौ नुनो मोननाय जायाखै बेफार फालांगिफ्रावबो असमिया बेंगलि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने गुबुन गुबुन गुबुन हारि खौसो जों नुनो मोन दों आरो गावसोरनि मानसिखौहाय नुनो मोननाय जायाखै बेनिफ्राय जि जोमफोरा थ' आंखाल गैया माखौ लानो बहुद खम खमबो आरो
औ औ नंगौ।
ओं आरो गोबां मा होनो? एम्फौ एनलाफोरबो फानो। जायखौ जों जाया जायखौ जोङो माने नुयो खिन्थु मुंफोरखौ मोनथिया बेफोर बुस्थुफोरखौ सिन्थाय जों फाननायखौ नुनो मोनदों। जेरैहाय बै मा होनो दाउस्रिगुमा ना मा नो माइ हानायाव जे मोनोना औ बेफोरखौ बे बेफोरखौ सिन्थाय फाननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय आरो बेरे बिदै बिदैयाथ' गगुलायनानै थायो। बेनिफ्राय आरो गोबां रो खोमनि फिथाइ सामथाइ आरो बेजों लोगोसे नागा दालि आरो औवा औवा मेवाइ बेबायदि गोबां जों नुनो मोनदों। थांनानै मोजाङानो मोनदों मोननाया
औ बिदिनो बाहेरफोराव बेरायबा जोबोर मोजां मोनो आरो
औ औ दे होमबा नों थां जोंना समाबो जाबायना बेखिनियावनो सावरायलायनायखौ दोन्थनोसै। नोंथाङा सम होनायनि थाखाय साबायखर।
गोजोन्थों।
औ